खोनादोंना?
औ खोनादों।
खोनादों नामा?
हेल' खोनादों।
ना खोनाय।
ह। मा खालामगासिनो नोंथाङा।
अ नै दासो खोनादों आं ओ। ओरैनो नै बाइक सायाव जिरायना दंलाबोयो बायेरायाव। बारजादां दसे नोंलाय नोंथाङा।
दङ आंबो जिरायनानैनो।
बेबायनो दिनै जों मानि सायाव रायलायनो। नोंथांखौनो सोंगोरोसै नामा आङो मोनसे आयदानि सायावहाय। औ। नोंथाङा गामियाव थानो साबसिन मोनो ना सहराव थानो बा नोगोराव थानो साबसिन मोजां मोनो।
औ आंथ' उन्दैयाव उन्दैनिफ्रायनो गामियावनो थानानै देर बोनाय हिसाबै गामिखौनो दासिमबो जोबोद मोजां मोनो गामियाव थानानैनो साबसिन मोनो होननानै बुंनांगोन आरो बेखौ सानबा
औ उम
गोबां बिथिङावनो गामियाव थानायखौ दा सोहोरावबो थानायनि एक्सपिरियेन्स मोननायनि उनाव गामिखौनो बेस्ट होननानै साननो हानाय जादों आरो आं
अ मोजांनो
नोंथांनिबायायदिब्ला
आंनि बायदिब्लाबो आं गामियाव थानायखौ साबसिन मोजां मोनो आंबो आंबो नोंनि बायदि आंबो नोंथांनि बायदियैनो सोहोराव थानानै नायखांबाय सोहोराव थांनानै एक्सपिरियेन्स थांबाय ओमफ्राय दा गामियावनो थानायखौ सा बसिन खालामगोन आरो ना थानोखौनो लागोन आरो आं।
मिथ-मिथिंगानि सेजों बिफां लाइ फां गासैबो सेर सेर मोसौ जिब जुनार गासै गासिखौबो माने नायनो मोजां मोनो आरो गोसोआ खुसि मोनो बिसोर खौ नुबा दाउ अमा गासिबो जोंनाथ बर हिसाबै नखराव बेफोर गासि खिलिसोदोना?
औ।
लानाय बिसोरनि आदार जानाय आदार होनाय गाबनाय बेफोरजोंनो गोसोआनो इन्टारेस्टबो मोनो आरो। जोंनि रावथ बेफोरखौ मोननाय जाया।
उम बिदिनो दाव अमा फिनाय
दावराव गारि मथरनि दावराव बेफोरखौ एसे बानाय मोनो आ रो आङो।
आंबो मेन खारना बेनो आरो आंना। सोहोराव सोहोराव आरो थायोब्ला नोङो जायगाफ्रा थोआ थोआ जायो। सिथ्लाफ्रानो गैया जायो मोजाङै बेरायग्लांनो थाबायग्लांनो फुं फ्राव सिखारब्ला आरो बेलासि नि बार जानो मानो बेफोर बायद दि मोजां जायग
लोगोसे सो-सोहो-सोहोरफ्रावथ आरो दाखोर दाला गारनायफोराबो जायगायावनो बेयावनो गारनाय बेयावनो माने बेफोर सोलिजोबोना।
आतसा दा बे मोनामनायखौनो
बिसोर गाज्रिफोरखौ एसे साइद खालामनानै फानहैनाय नेमखौ खालामबालाय मोजां जागौदां दा जोंथ बेफोरखौ नुनो मोनाखै माथो जोंनि बे खाथि खाला सोहोरफोराव।
उम भिडिअफ्रावलाय गुबुन गुबुन हादरफ्राव माथो मोजां नुयोमोन। सिटिफोरखौबो नोगोरफोरखौबो बै जोंनियासो गैया माथो। नंगौ ना नङा?
खाथियाव थांनानै नायैबासो मिथिगोन बिसोरनियाब बबेबा मोजां खन्दखौल लायोबाथ जों मिथि लाना बेखौबो बिसोरो थायोथ जानांगौ गुबुनावबो बेफोरो लेथ्रा लेथ्रिया।
माखासे ना जोंनि हादोरनिफ्राय जौगासिन थाबाय बुंनो थाङो ब्ला आरो माखासे बिथिङावहाय आं गामियाव मोजां मोननाया जाहैबाय आं नोगोराव बेबायदि माने दावराव दावसि एखदमबारे गेसाव गोफोन मोनामनाय आरो मानसिजों मान सि होंगो दोंगो जानाय बेफोरनि थाखाय मोजां मोना
लोगोसे
नोगोरनिफ्राय गामियाव थाङो अब्ला गावखौनो गाव आजादि फ्रि मोनहैयो आरो ना बार खोलो खोलो जाहैनो आर मोनो मोजां बारहावा हां लानो मोनो ओमफ्राय न'खर न'खर बेरायहैनो हायो गोसोबायदि बेरायनो हायो स्रि थानो हायो सानथियै थानो हायो बेसिनि बेयो फोरनि थाखाय आं मोजां मोनो आरो गामि
उम ओरैनोथ' सोहोराव थाबायनाय मा नायफ्रावबो गिनांगौआनो गारि मथर होंगो दोंगो लामा बारनाय बेफोराव गोबां गिनांगौ थायोना लोगोसे पलुस'नाबो बिराद गाज्रिना सोहोरफोरनिया बां सिन जेरावनो बिराद गाज्रि
ओं। सहोरफोराव आरो नोंबा आं आंबा आंसो जायोना। ओ माबा मोनसे खैफोदा फोद जालायबा हेल्प होग्रा गैया जायो बेबायदि आरो। नोङो मानसिजों मानसिजों हेल्प होलायग्रा। खम मोनगोन आरो जेरै गामियारि ग्रौ माबा मोनसे जायोब्ला नोंखौ गामिनि रायजो रायजाफ्रा नायस' नायस'फैगोन माबा मोनसे मदद होफैगोन बेबायदि आरो।
औ बेनो।
खामानि दामानि। रावबोथ' गोबां हेल्प मोनोना। गामिनिया। गामिनिजों गामिनि हेल्प होलायनाय बेफोरथ' नुथाय। गामियावबो सोलियो जानांगौ।
सोलियो।
लुनाय मानाय माइ हानाय गैबाय बायदिसिना खामानिफ्राव लिंलाय लायनाया सोलियोना नोंथां। जेरावबो गामियावबो।
औ।
ओमफ्राय सोहोरनि सोहोरनि मोजां। होनना बुङोब्ला नोंओ। माखासे थांना थानायाव माखासे नांगौ जानाय बेसादफोरि मुवा बेसाद। फोरखौ बे नोगोर सोहोरफ्रावहाय थाबैनो मोननाय जायो आरो थाबैनो मोनो आरो। नोंओ बिमार आजार जाबा। बि नोगोरफोरावनो। हस्पिटेल। थायो गोबां हस्पिटाल थायो। सेन्टारानो होन बा माबानिबा सेन्टारानो होन बेबायदिनो सोलोंथाइनि बेलायावबो। माने माखासे बिथिं। जौगाथायाइनि बिथिंफ्रावहाय। नोगोर ओनसोलाव बांसिन जायो आरो। जायनि जाहायावहाय गामियाव। बहाय गैया बे बिथिंखौ नायोबा नोगोर ओनसोआ मोजां आरोना। सोलोंथाइ बा बेबायदिनो माबा। देहायारि जेंनाफोरनि थाखाय माबा मोनसे। नांगौ जायोला माबा मोनसे मुवा बेसादथिनि गोनांथि जायोब्ला।
उम नंगौ नंनाया। ओरैनो। देहा फाहामसालिफोराबो खाथि खाथियावनो गोबां थायोना। बेयाव जेबो खस्थ' जालांनो गोनां जाया गारिफोराबो न'खराव गैयाब्ला। बुक खालामबानो मोनब्रबनाय नागिरबानो मोनब्रबनाय जायो। फैसानि लस खारबार आरो टाउनाव नाथाय गासिबो फैसा थाबानो जाजोबो मैगं थाइगंनि दामफोरा बां बारायसिगोन फैसा जोंनो गासिबो जायगायावनो मोनखाजोबनाय खरस खालामनोबो ओंखारलायेल ओंखारलायनांबावासो दा आजिखालिथ' दैथिं फैनाया आथि बेलक'नि बेलक'नि जाजोबखायो ना?
औ
उम
थेवब्लाबो ओ गामियावनो थानायखौ साबसिन मोजां मोनांगोन ओं
दे
गामियावनो थाहैनायखौ लाहैगोन आं
बय सोहोराव थाबाय थाग्रा मानसि या जेब्ला गामि ओनसोलाव थाङो अब्ला बिराद गोजोननाय खिथायोथ'
गोजोननो आ आंबो गोजोनहयोथ' नोंथाङालाय गोजोनोना गोजोना?
गोजोननो आंबो बिराद मोजां मोनो
माबायदि मोजां मोनो एसे फोरमायना होलाय?
मोजां मोननाया जाहैबाय बे मिथिंगानि गुसु गुसु बारहावा बे सोहोरावथ' गुदुं गुदुं बार बिसोरफोरखौसो जों मोननाय जायो गाज्रि धुला। बायदिसिना ओरै गामि ओनसोलाव थाबा बेफोरदिया खम
औ
मैगं थाइगंआबो खानानै मोनजानाय फिथाइ सामथायाइबाबो खाबानो मोनजानाय। मुलि होयि मैगं न'आव माइ मावनानै जानाय बेफोरनि सुबिदा दं नालाय बेफोरखौनो बिराद मोजां मोनो आरो आङो
ओरैनो गोसो जाबा गाव गावबो गायलाबायनानै जा मावनानै।
औ
बुंनो थाङोबा गासैबो बिथिंथिं बिदिफोरखौ सानोबा मोजां। आरो गामियानो।
उम आंनो लाइफआव थांना थासान्दियावहाय आंनि जिउआव सान्थिखौसो नांगौ आंनो आं ओंखायनो गामियाव थानानैनो जिउ आ
गामियाव थानानै इयुनावबो नों नोंथाङा गामिखौनो सायख'गोन ना माबा मोनसे?
औ इयुनावनो आं गामियावनो थागोन।
ओं माबा मोनसे बै प्लेनिं थायोना खायसेहा माबा साक्सेस जाखांनायनि उनाव सोहोराव थानाय न'खरखौ सोहोराव लांनाय बिमा बिफाखौ। लांनानै दोनहैनाय बेफोरदि साननाय नोंथाङाबो दं नामा?
अ आङो जुदि बायसान्स बोरैबाफोर थाखालामथारनांगौबा आङो नोगोरावबो न' लुगोन लुनायनि उनाव मा खालामगोन आं थांलाय फैलाय खालामगोन। गोसो जाबा थाहैगोन। बांद्राय गोसो जायाबा न'आव थांगोन थाह थांगोन बेबायदि सि खालामगोन आं।
थिगानो थिगानो साननाया होमबाना गामिनि गोजोननायखौबो मोनबाय सोहोरनि गोजोननायखौबो मोनबाय जासिगोन आरोना औ
नोंथाङाबो आंनि बायदि साननाय दं नामा? आं जेरैबायदि सानदों।
नयआथ' बिदि खालामथारगोन होननानै सानाखै थेवबो लुगैनाया बिदि खालामबा मोजां जागोन होननाया साननाया थायो दं आरो आंनियाव।
अ अ अ नोंगौ।
ओरैजाय सोहोराव थायोबा फरायनाय मानाय बेफो बेफोरदिनि थाखाय जौगाहोनाया खालामनो हायो आरो ओरैनो। गामियाव गामिनि सुबुंफोरजों बिदि गोरोबनानै थानांगौ जायो नालाय बेफोराव बांद्राय टाइम होनो हानाय जाया आरो।
औ आं सानो गथ' ग'थाइ देनां हाबा जाब बा गथ' गथाय मोनोब्ला गथ' गथायफोरखौ मोजाङै मोजाङै आख'ल आखु गियान फोरोंनोबा जायो सानो
ओ
गामियाव गाज्रि बादा होयोना खोनादोंना
औ
गामियाव थानायखौ साबसिन मोजां मोनो आरोना
इयुनावहाय इयुनाहाय बिदिनो खालामदो बेयावबो न' लु दो सोहोराव लुदो गामियावबो न' लुदो होमबाना फिसाफ्राबो इडुकेसनावबो डेभलप जासिगोन ओरैहाय गियानफ्रावबो नलेज बथुमनायावबो गामिनिबो मोनसिगोन बेनिबो मोनसिगोन
औ बेबायदिनो खालामनोसै नामा
नोंथाङाबो बिदिनो खालामबानो जाबाय
बुहुत उनथारनि थाखाय सानखाना दोनदों बिराद मोजां माथो
औ आंना साननायफ्रा एक दमबारे उन इयुन जिउनिबो
मोजाङानो साननांगौआथ' साननांगौआनो थेवबो नोंथाङा बुहुत उननिसिम सानखाना दोननाय बायदि
औ आं मोनफ्रोमबो मोनफ्रोमबो थिङाव उननिसिम सानफ्लांखानाय जायो आं
थिगानो
थिगानो ना
उम सानखाना थाबा उनाव थाब थाब जाबायना जेब्ला साक्सेस जायो अब्लाथाय दा सानखानाय जाबाय नालाय बिदि बिदि एसे खबर मोनबानो मोजां खामानियाव इउस खालामनो हासिगोन सानखानाय गैयाबा उनावसो प्लेन लाबा एसे जायोना प्रब्लेमा
प्रब्लेम जायो औ थाब थाब जागालांगोन आरो ना साननाय हनायफोरा बांद्राय गुलुं गुजुं जानाय नङा आरोखि बेखिनिखौ आं सानो
थायोब्ला दे होनबा नोंथां ने
औ जागोन दे नोंथा